हेल', औ।
खोनादों ना?
खोनादों औ।
औ। नोंथांजों माने आङो दिनै आबहावानि बागै एसे सावरायनो साननाय।
नंगौ नामा?
औ नोंथाङा आबहावानि सोमोन्दै माबा एसे बुंनो सानगोन नामा? माने ओ आथिखालाव थ' आबहावाया गोदोनि गोदोनिफ्राय माने बांसिन गाज्रिसिन जागासिनो थ' बेनि सायाव नोंथाङा माबा बा एसे बुंनो हायोब्लानो बुंनो हागौमोन।
औ थारैनो नोंगौ ओ नोंथाङा जि ओ सोंदों बे थारैनो खोब सावरायनो गोनां मोनसे आयदा नङा होमब्ला?
नंगौ
औ नोंथाङा जिहेथु आबहावानि सोमोन्दै सोंबाय ओ अब्ला आं जिखिनिखौ ओ जोंनि ओनसोलाव सोलिदों बा ओ जोंनि आबहावाया बेफोरबायदि ओ जालांनो हमदों बेनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंगोन।
औ जागोन
औ नोंथाङा ओ आबहावानि सोमोन्दै सोंदोंमोन नङा होमबा?
नंगौ नोंथां
औ थारैनो आबहावायाथ' जोंनि नैबे जोंनिल' ओनसोल नङा बियो गासैबो नैबे बुहुमावनो नङा होमब्ला? जोंनि जि आबहावा बे थारैनो माने जोबोद ओ गाज्रि एबा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बियो जाबोगासिनो नो जायनि थाखाय दिनै अखाया नांगौ समाव हाया नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां
नांगौ समाव सान्दुं दुङा थिग बे बेबायदिनो नाङि समावसो जोंहा जि अखा बेफोरखौ जों हानायखौ मोनबाय थायो। दा बेफोर गासैबो आबहावानि जे गुबुंले जानाय नङा होमबा बे गुबुंले जानायनि थाखायनो जादों होननानै हमना लानो हानो हमना लानो हायो आरो। मानो होनना बुङो ब्ला जोङो मोनसे ओ जों आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि जिखिनि सोरगिदिं थानाय ओ मोनसे थासारि नङा होमबा? बे थासारिखौनो जोङो ओ आबहावा होननानै मिथिनाय जायो बेनिखायनो बे आबहावाया जोंहा गोबां रोखोमनि गुबुंले जायो जेरै जोंहा बार गुबुंले जायो बिदिनो हाया गुबुंले जायो ओ जोंनि जि बार बाराबो जोंनिया गुबुंले जायो नङा होमब्ला?
नंगौ
थारैनो बेफोरो गुबुंले जानायनि जि जाहोन होननानै बुङोब्ला ओ जोङो गिबियावनो लाबोनो हायो जों बांद्राय मानि ओ दंफां दानफायनाय नङा होमबा?
नंगौ
बै दंफां दानफायनायनि‌ नि थाखाय जोंनि जि आबहावा बे आबहावाया खोब माने ओ मोजां नङि बा गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि मेइनलि बा गुबैयै ओ दायनिगिरि होननानै बुङोब्ला जों सुबुं माहारिखौनो बुंनांगोन। नङा होमब्ला?
नंगौ सैथो।
सुबुं माहारियानो गासैखौबो बानायनानै लायो। दिनै जोंनि दैमा दैसाफोरा जेरैबायदि ओ बोहैनानै जोंनि गासैबो ओनसोलफोरखौ जेरैबायदि सिलिंखार खालामो। उम बिदि महरै जोङो लाबनो हायो जेरै जोङो ओ दैमानि जि अन्थाइ नोङा होमबा अन्थाइ बाला। बायदिसिनाखौ जोङो सुबुं माहारियानो बेखौ लांनानै जोङो बिजिनेस बा फैसा खामायो। जायनि थाखाय दिनै दैमाया माने जेसेबांखि खुरख्ला नांगौमोन बिनिस्राय माने बांसिन जोङो खुरख्लानायखौ ओ नुनो मोनो आरो बेनि थाखायनो मानसिया गोबां खैफोदाव खोख्लैगासिनो आरो बैफोर खैफोदनिफ्राय जोङो बारग'नो थाखाय ओ खोब माने दुखु खस्थ' सैनांदों। आरो गुबुन फारसे थिं जों बुंनो हायो ओ दंफां दानफायनाय नङा होमब्ला दंफांनि बा हाग्रामा ओनसोलखौ जोङो फोजोबस्रांनाय। बेनिफ्रायबो ओ दिनै सुबुं माहारिया गोबां खैफोदाव खोख्लैनो गोनां जायो जादों जेरै दंफां दानफायनाय लोगो लोगो जि आबहावानि जि मोजां थासारि बे मोजां थासारियाबो दिनै गाज्रि जालांनो हमदों। जायनि थाखाय जों मोजाङै अक्सिजेन मोना खै। आरो बिफां लाइफाङा गैयिनि था खायनो आं दहायसो सिगाङाव बुं खादों जोंनिया अखाफोरा हानो नागिरा। जेसेबांखि ओ मोजां लेबेल बा समान लेबेलहाय बेखौ दैज्लां बोथोराव अखा हानांगौमोन बिखिनिया जों हानो नागिरा बोथोरफोरा खरान रानस्राव जालाङो जायनि थाखाय दिनै आबाद फोथारानो जा बा बिफां लाइफाङानो जा गासैबो जोंनिया नांगौ बायदि ओ रोखोमनि ओ जेसेबांखि देरनांगौमोन बिखिनि माने देरनायखौबो जों दिनै नुनो मोनाखै आरो। ओ नोंथांनि नोंथांमोननि ओ जि ओनसोल बे ओनसोलाव दायो आभावानि जि थासारि बे थासारिया माबायदियै सोलिदो नोंथाङाबो इसे फोरमायनो हागोन नामा।
नंगौ नोंथां हागोन नोंथाङा जाखिनि आभावानि सोमोन्दै बुंबाय थारैनो सैथो। आरो आङो बेखौनो सोंनि ओनसोल बुङोब्ला माने ओ नोंथाङा मिथिगौ लामाफोरा माने गोबां माने मदार्न ए बा ओ आपग्रेड जागासिनो थ माने ओ लामानि बेफोर मोजां मोजां नागिरनायावनो माने बिफां लाइफांफोर खौ गोबां दानफायगासिनो औ आरो माने बेबादिनो जोङो दिजिटेल दिजिद औ। दिडिजिटेल मुगा नागिरै नागिरै माने जोङो गोथार आभावाखौनो खोमाना लाबोगासिनो त बेफोरो बेफोरखौ जोङो माने जा हायो एसे फोसाबनो नाजानाया मोजां जागौमोन होननानै आं सानो। जेरैबादि माने उम आथिखालावथ नोंथाङा मिथिखागौ माने प्लास्टिकनि प्लास्टिक वेस्टआ जाबादि गोबां जागासिनो बेफोरखौ माने जोङो एसे सोखानो एबा एसे खम खालामनो नाजानो नांगौ होननानै आं सानो। मानोना नंगौ मा नोना बेफोरो बांगासिनो आरो जोंनि आबहावाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जाबोगासिनो। तामाने बेफोरखौ इसे ओ सो नायनाया जोंनि खामानि जागोमोन। खोमा होननानै आं सानो आरो बेफोरखौ फोसाबनाया।
थारैनो बेफोर गासैबो ओ जेबा जि बाथ्राखौ नोंथाङा बुंदों। बेफोर गासैबो जोंनि सुबुं माहारिनिनो खामानि नङा ओमबा? सुबुङानो जोङो आबहावाखौ संरैखाथि होनांगोन। आरो सुबुङा जु आबहावाखौ संरैखाथि होआब्ला जोंनो फैबाय थानाय समाव जों खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो नङा ओमबा? दिनै जोंहा मिथिंगानिफाय मोननाय सम्पद ओ जाय सम्पत फोरनि बाथ्राखौनो जों बुंजायो जेरै जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोनो जोंहा दंफां लाइफां ओ बेफोर गासै बो जुदि सानसे समाव जुदि जोबस्रांलांजोबोब्ला नङा ओमब्ला बेथ थारैनो सानसे समाव जोबस्रांनायनि लामायावनो थांगोन बायदिखौ जों नुहुरो। जेरै जोंनि जि बाहायनाय बे बाहायनाया जोंनिया माने बयनिख्रुइबो माने बांसिन दैयो नङा ओमब्ला? जों बेखौ माबायदिहाय माने सेफ खालामनानै लाखिनांगौ बेखौ जोङो ओ सुबुं माहारिया बेखौ जोंहा सानलिया बेनि थाखायनो दिनै गोबां ओनसोलावनो जा गोबां ओ जायगायावनो जा जोंहा दिनै जि बेफोरखौ बाहायनायनि फारसे बांद्राय जानायनि थाखाय हाय जोंहा गोबां माने खैफोदावबो गोग्लैदों आरो खायसे बेसादफोरा जोंहा दिनैसि जोबस्रांलांनो हमदों। जेरै ओ नोंथाङा बुंदों जे आबहावानि सोमोन्दै दा जोंहा आबहावानि सोमोन्दै जुदि जों सावरायनो थाङोब्ला बा बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोङो हानि बाथ्राखौबो जोङो सावरायनो गोनां जायो नङा होमब्ला।
नंगौ नोंथां।
ओ हाया जेरै जों जोंना ओ हायाबो जोंना गेब्रेङो नोङा ओमबा तारमाने जोंहा हाफोराबो जोंना गेब्रेनाय नोंथाङा नोंथांमोननि जि ओनसो सोल बे ओनसोलावबो जि हा बे हायाबो जोंनिया ओ गेब्रेङो नङा ओमबा? बे हा गेब्रेंनाया मा मा जाहोननि थाखाय जायो होननानै नोंथाङा सानो एसे फोरमायगोन नामा।
औ बेखौथ' आङो बुंनो ओ सानोदि माने बेयो जायो जा दुब्लिफोराव जेरैबदि ओ माइ गायनायाव गोबां रोखोमनि माने ओ बांसिन पावारनि माने मुलि बाहायो हासार बाहायो बेफोरनि थाखायबो जायो आरो माने बारिफोराव न'-न'खरनि बारिफोराव जेरैबायदि हाग्राफोरखौ फोथैनो एबा बुथारनो थाखाय जाबादि ओ गोबां पावारनि मुलि बाहायो बेफोरनि थाखायबो हाया एसे गाज्रि जायो होनना नै आं सानो।
औ थारैनो बे नंगौ जेब्लानोखि ओ सुबुं माहारिया जिखिनि माने बाहायनांगौ बेनि जोंहा मा जायो ओ अभारसिन बाहायनाय जायो नङा होमब्ला।
नंगौ
बेनि थाखायनो जोंनि जिखिनि हा बे हाफोराबो जोंनिया दिनै आबादारिफोरा जुदि आबाद मावनानै बे हासार होआब्लानो जोंहा आबादाबो जानो नागिरा। आरो थिक बे आबादा जुदि जोबखाङोब्ला फिन आरोबाव खेबसे आबाद मावनो था खाय जोंङो आरोबाव गोदानै माने हासारफोरखौ होफिननो गोनां जायो। जायनि थाखाय दिनै गोबां ओनसोल बा गोबां जायगायावनो जि हा बे आबाद मावनाय हाफोरा जोंनिया ओ दिनै गेब्लेनो हमदों आरो लोगोसेनो आथिखालाव जोंङो बे फोरबायदि हासारखौ होआब्ला जोंनिया जे मैगं थाइगंनि आबाद बेफोरबो जानो नागिर्लाखौ जोंङो नुनो मोनो आरो। बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो जोंनि जे हा गेब्रेेंनाय बेबो जादों होननानै सानो नङा होमब्ला। नोंथाङाबो बेबायदिनो सानो थारैनो बेयो सै बे ओ आरो नोंथाङा बुंदों बै हासार ओ एम्फौ थैनायनि मुलि बाहायनाय नोंगौ एम्फौ थैनायनि मुलिबा हायनाय आरो लोगोसेनो जों हाग्रा थैनायनि मुलि जोंहा बाहायनाय जायो बैफोरावबो जोंनिया हानि जिखिनि ओ गेब्रेंनाय बे गेब्रेंनाया जोंनिया जायो होननानै सानो आरो जेब्लानाखि जोंङो ओ बै दंफां लाइफांफोरखौ जोंङो ओ हाग्राफोरखौ जोंङो बुथारनो थाखाय मुलि बाहायनाय जायो बै मुलिफोरानो जोंहा हानि सिङाव हाबलाङो नङा होमबा बे हाब लाङोब्ला जोंनि जिखिनि हा बे हाया माने सिङाव थांनानै बिनि जिखिनि थैनाय बे मुलियो सिङाव थांनानै जोंहा हाफोरा गेब्रेङो आरो नङा होमबा बेफोरबायदिनो हाफोरनि गेब्रेंनाया जोंना जायो।
नंगौ नोंथाङा माने जोबोर मोजाङैनो आबहावानि सोमोन्दै फोरमायनानै होबाय थ' नोंथांनिसिम आं साबायखर बावहरो दा दिनैनि थाखाय औ दिनैनि थाखाय जाबाय नामा नोंथां
औ जासिगोन दे अब्ला
औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
औ जागोन।
बे थाखाय
औ
दे थारैनो।